हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ अ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। ओ नोंथाङा दायो फ्रिबा ओ दसे समनि थाखाय ओ। जोंनि बर' रावनि जेनेबा गोदोनिफ्राय ओ आजै आजौमोननि समनि ओमफ्राय खुगा खुगा सोलिबोबाय थानाय माखासे बाथ्रा भावफोरनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां खोब मोनसे मोजां आयदा हागोन दे हागोन
ओ माने ओ जोङो बर' रावाव माखासे बाथ्रा फावफोर मोननो हायो जेरै ओ ओ अनला ओंख्रियाव आगान थायै ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङै
औ नंगौ थारैनो
हिनजाव गोदाना अ सरि सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बेफोरबायदि बाथ्रा फावफोरखौ मोननो हायोना
औ औ हायो
बिथाङा बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों मा जेनेबा बे बाथ्राफावनि बागै एसे बिजिरनानै होनो हागोन ना
औ हागोन थारैनो ओ ओरैनो जों खुगा थुनलाइ होननानै बुङोब्लाथ' जे गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौ मोना बा आबै आबौ मोना बाहायबोनाय माखासे एबा आबै आबौमोननिफ्रायनो खुगा खुगा बास्लायबोनाय बे मोनसे मा होनो थुनलाइ जायखौ जोङो खुगा थुन थुनलाइ होननानै बुंनाय जायो ओ दा बे खुगा थुनलाइनि सिङावनो बाथ्रा भावाबोदि मोनसे ओ हाबनानै दं एबा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे मोनसे बाथ्रा बाथ्रा फाव नङा होमबा दा बे बाथ्रा बाथ्रा भावफोरनि सोमोन्दै जों गोबां माखासे गुबुन गुबुन ओंथि मिथिनो हायो जेरैबायदि बर'आव थानाय बाथ्रा बाव होननानै बुङोब्ला जेरै सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम
बेखौ मा होनो खेंसालियै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो ओ जे गोदो गोदायनि समाव एबा आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बियो मोनसे सो लिबोनाय बाथ्रा होननानै जों बुंनांगोन ओ जेराव जे सोरनिबा नखराव सिख्ला थायोब्ला थोंजोङै जों बेखौ बाहायनाय जायो जे हिनजाव नायनो थांनायाव बे बाथ्रा बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
दा बेयावनो सोरनिबा न'आव जुदि सेंग्रा थायोब्ला बै सेंग्रानि जरा खालामनो थाखाय जायनि न'आव सिख्ला थायो बै सिख्लाखौ बै सेंग्रानि थाखाय सोंनो थांब्ला एबा बै सिख्लानि न'आव आगान गाहै जेन बे बाथ्रा बावखौ बाहायनाय जायो होननानै जों मिथिनो मोनो ओ एबा मा होनो हिन्जाव नायनो थांनायाव बै हिनजावनि न'खरनो थि होनो थाखाय मानि जाहोनाव जे सिला गाबफैदों बा मानि जाहोनाव आगान होफैदों बे न'खराव बे बाथ्राखौ मिथिहोनो थाखायनो
ओ मा होनो हिन्जाव नायनो थांनायाव बे बाथ्राखौ बाहायनाय जायो होननानै मिथिनो मोन मोनदों आरो ओ जेराव मा होनदोंमोन आङो नोंथां ओ गोरोन्थि जाबाय नामा दायो सिखा गोदाना सान हिनजाव गोदान दानथाम आस्सा बेखौसो बुंदोंमोनना आं
औ औ सिखा गोदान सानथाम हिनजाव गोदाना दानथामनि बागै
ओ मा होनो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना सानथाम बे बाथ्रा भाव खौ माने मा होनो ओ हिनजाव गोदाननि आखल आखुखौ एबा ओ सिखा गोदाननि सिखा गोदाना मोजां ना गाज्रि बेखौ जेरैबायदि मा होनो सानथामनि गेजेरावनो मिथिनो मोनो एबा सानथामसो बाहायब्लानो मिथिनो मोनो। थिग बेबायदिनो मा होनो हिनजाव गोदाननि आखल आखुआ माबायदि एबा हिन्जाव गोदाननि माखासे ओ आखल आखु बा गियानफोरा माबायदि बेखौ दानथामसो थांनायनि उनावनो मिथिनो मोनो। होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दङ नङा होमबा नोंथां।
ओ थिग बेबायदिनो माने मा होनो हिनजाव गोदाना गुबुन न'खरनि फ्राय बा गावसोरनि बिमा बिफानि न'खरनिफ्राय माबायदि आखल गियान सोलोंनानै लाबोदों बेखौदि मा होनो हौवानि न'खराव एबा फिसायनि न'खराव एसेबां थाबै मिथिनो हानाया बारा मा होनो ओ इसेबां मिथिनो हानाया गोरोबथाव नङा बेनिखायनो बेखौ बा थ्रा भावजों बाहायनाय जायो जे सिखा गोदानखौ सानथामनि उनावनो बाहायब्ला मिथिनो मोनो। थि बेबायदिनो हिनजाव गोदाननि आखल आखुआबो मोजांना गाज्रि बेखौ दानथामसो थांनायनि उनाव एबा मास मोनथामसो थांनायनि उनाव मिथिनो मोनो होननानै फोथायनाय दङ। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बाथ्राखौ फोथायबोदों आरो आरो मा होनदोंमोन नोंथाङा ओ।
ओंखारनाय औ अनला ओंख्रियाव आगोन थाया ओंखारनाय ओ
ओंखारनाय खानस्रिया हाब नोरोङा आसा थिग बेबायदिनो ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा होननायनि ओंथियाव बा हायो जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा माखासे बुंखांनाय बाथ्रा एबा थार बाथ्राफोरा सैथो महरै जुदि सैथो बाथ्राखौ बुङोब्ला बे सैथोयैनो बेरखाङो थिग बेबायदिनो मा होनो माखासे ओंखारनाय खानस्रिया जेरैबायदि गावनि गुदुङाव हाबफिननो रोङा ओ आरो बेबायदिनो मा होनो माखासे बुंखांनाय बाथ्रा एबा सैथो बाथ्राफोरा जे बुंखांनायनि उनाव बे नङा जाफिननो हाया बेखौनो फोथायनाय जायो आरो नोंथां।
औ
ओ आरो थिग बेबायदिनो गोबां बर'फोरनि गेजेराव बाथ्राभाव दङ। जेरैबायदि मा होनो ओ? थुरै नुब्ला बाथिगारो बैफोर बाथ्राफोरबो दङ आरो ना नोंथां। ओ, औ सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा बेफोरनि बागै। दा नोंथाङाबो ओ बे थुरि नुयोब्ला बाथि गारो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
ओ जेनेबा जोङो बे थुरि नु बा बाथि गारोखौ माने जोङो ओ मा होनो बेखौ? बे मोनसे बाथ्रा फाव माने बाथ्राखौ फान्दायनानै बुंनाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
सालियायै ओ माने अबेबा मोनसे बाथ्राखौ ओ गोलावानो जा गुसुङानो। मानो जा बेखौ मोनसे सारिनि गेजेरजों गुवारै ओ। फोरमायनानै होनो हायो बे बाथ्रा भावा‌ ओ।
औ-औ नंगौ थारैनो।
बेखौ जों गुबैयै ओ माने ओ। जेनेबा ओ बबेबा मोनसे न'खराव‌। ओ जेनेबा ओ हाबा जानाय ओ समनि। हाबा जानाय बैसोनि सासे सिख्ला थायोबा।
औ-औ।
जेनेबा बेखौ मा होनो बेखौ।
हिनजाव नायनो थांनायाव बाहायनाय मोनसे राव नङा होम।
अ-अ हिनजाव नायनो थांनायाव बाहायनाय मोनसे। जेराव नंगौ ओ। बेयाव जेनेबा जाय न'खराव बे हाबा जानाय बैसोनि सासे ओ। सिख्ला थागोनना ओ बे न'खरावसो जेनेबा। ओ ना ओ मा होनो सासे सेंग्रानो थाखाय बा सोर। सोरबा सासे सुबुंनो थाखाय ओ नायनो थांगोन ना। जाय न'खराव थागोन बे न'खराव ओ बे बाथ्रा। खौनो जेनेबा ओ मा होनो जेराव थुरि नुयो।
औ बेयाव बाथिगारो औ।
खौ बाहायो ओमफ्रायो बेनि उनाव नोंथाङा मोनसेखौ मा बुंदोंमोन?
ओ सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोमनाया हानो रोङा औ।
अ! बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों जों जेनेबा मोनथिनो हायो जे। ओ। सैमा ओ सोंग्राया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा दि। ओ बेबायदिनो ओ माने ओ। सैमायाथ' मासे जेनेबा जाथोसे न'आव फिसिजाग्रा जुनार नङ।
औ-औ नंगौ थारैनो।
औ। ओ जेनेबा बियो न'आव फिसिजाग्रा जुनार हिसाबै बे न'आवनो थायो। ओ जेनेबा। बे सिनायमोनि जेनेबा ओ सोरबाफोर सुबुं हाबफै। योब्ला बे न'खराव।
ओम नंगौ।
अरनो बायदि बेखौ सोंगोन नाथाय बियो माब्लाबाबो अरा। थिग बेबायदिनो बे बाथ्राजों सोमोन्दो लाखिनानै माने बांद्राय। ओ खोथा बुंग्रा सुबुङा माब्लाबाबो जेनेबा। ओ खामानियाव बा माबा मोनसे ओ मा होनो गाव। नि हेंथायै जेनेबा गावखौ सोरबा मोनसे। सोरबा सासे मानसिया जेनेबा माबा मोनसे खालामब्लाबो। बे बिनि फिनै ओ फिनहोफिननो माने बियो गोहो। गैया जायो माने बेहा बिदि ओ बांद्राय खोथाल' बुङो।
औ बेबायदि बाथ्राखौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां?
अ बेबायदि जेनेबा अ। बांद्राय खोथा बुंग्रा मानसिया जेरै जेबो खामानियाव हुदायालासेनो। बे बुंनोल' रोंगौ बेबायदि। ओ सुबुंफोरखौ फोरमायनो थाखाय माने बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो आरो
औ नोंगौ थारैनो ओ अब्ला नोंथांजों सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय जे जों बर'फोरनि बाथ्रा भावनि सायाव गोबां बाथ्राबो मिथिनो मोनबाय
ओ अब्ला जोंना समाबो जोबनायनि लामायाव फैबायमोन नोंथां ओ दोनथ' जासिगौमोन नामा आसा खालामो उनफोराव सम फोर मोनबावोब्ला सावराय जाासिगोन
औ जागोन दे
औ दे होनबा दोनथ'दिनि औ